खोनादों ना नोंथाङा? हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा खोनादों ना? औ औ।
खोनादों आङो। नोंथाङालाय?
औ नोंथां खोनादों। नोंथाङा मा बोरै दङ ओरैनो दासान्दि?
औ आं दा मोजाङै दंथ'यो नोंथाङालाय बोरै दं?
औ नोंथां आंबो दासान्दि ओरैनो मोजाङैनो दंथ'यो औ नोंथां जोङो बिदिब्ला जोंनि गोदोनि दोरोङारि समनि दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथां जोङो एसे आं जागायनानै होनसै नामा नोंथां?
औ दे जागायलाय।
औ नोंथां जोंनि दोरोङारि समनि दावबायनाया माबायदिमोन बा दानि आथिखालनि दावबायनाया माबायदिमोन बेखौ जोङो एसे सावरायलायनोसै। उम औ। गोदोनि दावबायनाय समावथ' जोंना दानि बायदि गारि मथर गैयामोन। ओ गोदो जोङो औ मोनसे समाव जोङो ओ जिब जुनारजोंनो जोङो दावबायोमोन जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौमोना जोंहा औ नंगौ। मानो होनोब्ला जोंहा गारि मथरनि बिबाङा खममोन बै समाव जोंहा दिहुननो हानाय सान्थौआ गैयामोन नंगौ ओमफ्राय जोंनि जिब जुनारखौनो आबै आबौमोना न'निफ्राय फिसिनानै बा बेजोंनो दावबायनो थाङोमोन फालांगि खालामनोबाबो थाङोमोन जों गोजान गोजान जायगायाव। आथिखालावथ' औआ आथिखालावथ' बेफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया मानो होनबा आथिखालाव गारि मथर दंसै। औ नोंथाङा एसे औ। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलाय नोंथां?
औ जोंहा गोदोनि दोरोङारि दावबायनाय होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा लामा दथाफोराबो मोजां नङामोन बेखायनो जोंहा आरो गोदोनि समाव रावहाबो बेबायदि गोदान गोदान दिहुनथायाइ बा गारि मथरनि दिहुुन थाइ पेट्र'ल दिजेल' जेल बेफोरबायदिनि दिहुन खममोन। खममोन माने जों बेफोरनि बिबाङा गोबां दं नाथाय जों आरोना बेखायनो जोंहा जिहेथु गारि मथरा खम नालाय बे बेखायनो जों बेनि बिबांखौबो खम मोननो थाङोमोन। दा जोंहा गो गावहाय ओ बेफोरबायदि जोंहा साइकेलानो गैबावामोन बेखायनो जोंहा नैजि थामजि ब्रैजि बाजि द'जि मिटारसिमहालागै जोंहा थाबायनाय
औ।
हहहनैनो दावबायनो मोनाहाय
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
खामायनायजों थाबायनानै दावबायनायखौ मोनबो जेब्ला जों फरायसालि व थाङोमोन जों ज' ज'यै गामिनि गासैबो थाबायनानै थाङोमोन जोंहा अब्ला समावहाय दा जेरैबायदिहाय आरो जेने हाबा जाब्रथाय जानाय बेफोरबायदि बिबाङाबो लांदों
औ। औ नंगौ नोंथां। औ नोंथांनि औ नोंथांनि औ औ नंगौ। नोंथांनि मथिखौ बांद्राय खोनानो मोननाय जायाखै नोंथाङा एसे बुंफिननो हागोन नामा नोंथाङा?
औ खोनादोंना?
औ नोंथाङा खोनादों न औ नोंथां। नोंथांनि माथोखौ बांद्राय खोनानो मोननाय जायाखै। एसे बुंफिननो हागोन नामा?
औ जोङो गराय गारि मैसो गारि बायदिखौ बाहायनानै गोजान गोजान लामायाव थांनायखौ नुनो मोनोमोन। औ। दा आङो नोंथांनिवाबो एसे सानो ओ जोंहा दानि मथर गोबां बिबांनि बाहायनाय आरो दोनि गारि मथर जेबो गैया आथिंजों थाब बेनि गेजेराव नोंथाङा बबे मोनसेखौ साब सिन होननानै सानो?
औ नंगौ नोंथां बुंनो ओ बुंनो थाङोब्लाथ ओ जोंनिया थाबायनायानो बांसिन साबसिन होननोबो हायो मानो होनोब्ला आं मोननैखौबो साबसिनानो मोनो मानो होब्ला जों गारि मथरजों थायोब्लाबो गारि मथरजों माखासे खामानिफोरखौ जों होसोलांनो हायो। ओ गोजान गोजान जायगायावबो जों दावउ थाबायनो हायो गारि मथर थायोब्ला आरो फारसेथिं ओ थाबायनाया मानो मोजां होनोब्ला जोंनि थाबायनाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां फारसेथिं जोङो। गारि मथरनि थुं बायदिसिनाया बारहावाखौ गाज्रि खालाम बेनि थाखायनो जोंनिया थाबायनायाबो जोंनाथ ओ गोदोनि समाव बांसिन सुबुं थाबायनानै दावबायमोन
नंगौ।
बबेयावबा सोरनिबा ओ गोजान जायगायाव बेरायनो थांब्लाबो-' बा आलासि जानो थाङो बो जोङो थाबायनानै थांनाय जायो
औ नंगौ। जोंहा जेरै गोदोनि औ। औ जोंहा गोदोनि हाबा बिबा जायोब्लाबो जोङो खैना लायनो थांङोबा ओ हौवा गोद दानखौ थांनायखौ नुयोमोन आरोना आरो जोंहा गोदोनि गैयि समावहाय जोङो सुबुंफोरा गोबांनो माने औ सिगांग्रो। समा समनिख्रुइ सिगांग्रो जों थाबायनांगोन अब्लासो जों मोनहैगोन त' जोंहा समनिख्रुइ सिगांग्रो नै समनिख्रुइ सिगांग्रो ओफ्राय बेबायदि हुदाया जोंहा दंमोन नाथाय नाथाय जोंहा दा गारि मथर फैनाय लो गोना जों गासैनियावबो गारि मथ'र थानाय लेखा जोङो जों दायो जों समखौ ओ दाजाबनानै सानजाबनानै जों दिहुनलांदों जे जि मिनिटआव बे जायगायाव मा बिदि होननानै जों माबा मोनसे खामानि नैजि मिनिटल' सिगां बेबायदि थां थाङो आरो जों दायो। जोंहा फारसेथिंनायोब्ला जों जोबोर मोजांबो जादों आरो जोबोर ओ गाज्रि बिथिं थांनाय नुदों मानो होनोब्ला जोंहा दिनै उन्दै उन्दै उन्दै गथ'फोरानो गारि मथ'रनि ओ गारि मथ'र खौ लानानैहाय गारि मथ'र नङाब्ला थाबायना फरायसालिफोराव थांनायाव बेबायदि जालांनो हमबाय आरो आरो जेब्ला जों गारि मथ'रा बानायनाय नालाय बेखायनो जोंहा माबाफोर जाब्रबथाय जायोब्लाथाय जोंहा देहाया जोखोम जानायखौ नुनो मोनो। थ' जोङो खायफा गोदान मुगानि मुवा फोरखौहाय जों गावनो माने माबायदिहाय बाहायनांगौ बेखौ जों गावबा गावनो खालानाया जोबोर गोनां आरोना जों जुदि मोजां आ मोजां जागोन। ओ जों गाज्रि बिथिङाव गाज्रि जागोन फारसेथिं जों नायनो बुंनो थाङोब्ला गोदो जोंहा नाथाय देहायाव जेबो बेराम आजार जायामोनब्ला गोजानसिम जों थाबायनो हानाय जायोमोन जेब्ला देहा सिङाव जोंहा बेफोरबायदिफोरा जोंहा थाबायनानैनो गलि लाङोमोन। माबा मोनसे ओ बेदर फिसा बांद्राय जायोब्लाबो जोंहा थैनि खारसारथिया गुदुं जायामोन। था थाबायनानै बेखौ होनानै खारहोनाय जायोमोन आरो ना?
औ नंगौ नोंथां।
मटर जों सालायनाय लोगो लोगोनो जोङो जाखांनानै ओ माने जों आरामै सलायलांनाय जायो जिरायनानै बेफोरनि हार बियाव जोंहा औ जिरायनानै जों देहा सोलेरावबो गोबां मेजेमफोर बारिनायखौ नुनो मोनो। जोंहा बे खालामला नालाय बेखायनो जोङो ओ बेराफारसेथिं गाज्रिबो गोहोम गोग्लैदों आरो गोबां जों जों होसोफानानै समखौ जोङो ओरैनो थांगार होआलासेनो समनि खाथियावो ओ सानजाबनानै दाजाब थनानै मोनहैनो हानाय बिबायदि जोङो खामानिखौ मावनो हादों आरो।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
सदै एसे बुंनो हागोन ना?
मा होनदों नोंथाङा एसे खो बुंफिनलै खोनायासै।
ओ जोंहा दायो गोजान गोजान दावबायनो थाखाय बायदि दि दावबायग्रा जोनथार दङ बेफोरनि सोमोन्दैसे एसे बुंनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां जोंनावथ' ओ गोजान गोजान दावबायनो हानाय गोबां ओ जोनथोरफोर दङ दा ओ जोंना बिदिनो ओ खाथिजों दावबायनायबो जों साइकेलजोंबो दावबायनो हायो नोंथां। साइकेेल जोंना ओ औ जोङो साइकेलावथ' जोंना ओरैनो फाम होनानै बा ओ मोनसे सेन थायो बे जोंनो ओरैनो दावबायनो हायो जोङो खाथि लामाफोराव गोजा औ। बांद्राय गोजानाव जोङो साइके साइकेलजों दावबायनो हाया नोंथां लोगोसे जोंना गारि ओ मथर दङ। मथरजोंबो जोङो ओ दावबायनो हायो एसे गोजान गोजानावनो। बांद्राय औ। औ बांद्राय गोजानाव नङाबाबो एसे गोजानाव जोङो दावबायनो हायो ओ बेहा साखा मोननै दङ आरो नोंथां। गारियाथ' मर मटर गारिया गोब गोबां रोखोमनि दङ आरो दा आथिखालावथ' गोबां गोदान गोदान ओंखारनो हमदों गारिया औ आरो लोगोसे जोंना ओ। खा मोनब्रै गोनां गारिबो दङ नोंथां। बे ओ औ नंगौ नोंथां। साखा मोनब्रै गोनां गारिजों जोङो गोबां गोजान गोजान दावबायनो हायो आरो नोंथां आथिखालावथ' जोङो ओ बांसिन मानसियानो दावबायनो ओंखारलाङोज गोजान गोजान जायगायाव नोंथां
औ नंगौ दा जोंहा गोदोहाय माबा मोनसे गोजान जाय गायावबा माबा मोनसे मिथिंगायारि समायना नुथायाइखौ नायनो थाखाय थाखाय जोंहा बेबायदि थाबायनानै जोङो सानब्रै सानबा ओ स्नि सान बायदि सम हगारनानै थांनांगौ जायो बेखायनो
औ नंगौ नोंथां औ।
मोनसे मिथिंगायारि समायना नुथाय नायनो थाखाय जों बेबायदि दैयावहाय समखौ थांहोआमोन आरो। जों माबा मोनसे गोनांथार बोसो बेयाव जों थाबायनानैब्लाबो बि जायोमोन। दायो नाथाय जोंहा अ बेफोर बायादि गारि -मथर मटरनि बिबां बा बेफोरबायादि गारि -मथरनि दिहुनन्थाइ उनावहाय जोंहा गोबां गोजान -गोजान जायगायावबो जों बास जों बा जोंङो मटर साइकेल होननानै बुंङो बेफोरबायदि बा ओ गोबां खाथि -खाला बेवबो जोंङो जेरै ऐ ओंखारबाय ओ रिक्सा होननानै बिदि हान्थिग्राजों जोंङो बेयाव थांनानै जोंङो समायना मिथिंगानि नुथ दावबाय हैनो हायो बा माबा मोनसे अ बेवहाय नायनो थांनो हायो। बेफोरो अ औ बेफोरनो जोंनि थाखाय थाखाय जोबोर मोजां जा आरो ना
औ नंगौ नोंथां।
औ -औ।
औ। औ नोंथांजों औ नोंथांजों लायरायनानै जोंङो ओ जोंनि गोदोनि बा दानि दावबायनायनि माबायदि दावबायोमोन बेफोरनि बागै लायरायना नै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां। आरो माखासे बाथ्रा मोनथि बो मोनथिनो मोनबाय नोंथां। बिदिब्ला ओ नोंथां जोंनि समा जानानै फैबाय। ओ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नों थां।
औ नोंथां नोंथाङाबो आंखौ बुंनो खाबु होनायनि थाखाय साबाय खर थाबाय।
औ-औ साबायखर गोजोन्थों नोंथां।